हेलौ।
हेलौ खोनादोंना? औ खोनादों। अ मा खालामदों नोंथांङा?
दायोथ' ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ ओंखाम जाबाय नामा?
ओंखामखौ जाखांबाय औ।
मायाव। औ आटसा आटसा
नोंथांआलाइ
ओरैनो जाबाय आंबो मा ओंख्रि जाखो
ओ माबाम मैथा बांगाल रुनायमोन आमफ्रायहाय
बायदिसिना मैगं थाइगं लादुमोन मोजांआनो आंना आलु फाजामोन आरो बिदि बेलेग स्पेसियेल माबा संनाय जायासै आरो बोथोरफोराबो गरम नालाय बेलेग बायदि बायदि संबाय फोथायासै माने आलु फाजा बिदिनो जाबाय
औ
औ नोंथांआ ओरैनो माबायदि गाननाय जोमनायफोरखौ मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन ना होमबा गाननो जोमनो
गाननाय जोमनाय होमबाथ' माने बुंनो थाङोब्ला गावबागाव ट्रेडिसिनेला बेस
बेसो होनजायो औ
नाथाय बिनि अनगाबो आङो माने गासै ड्रेसखौनो
ओं
मोजां होननानै प्रिफार खालामो
औ मानोना कमफोरथेबोल
खोथा थायो नालाय
हायो नालाय औ नोंगौ ओरैनो मा मा बादि दड्रेस गानो नोङो जेनोबोला फरमेल बायदि जिनस बा माबा मोनसे बेफोरबादि कुरटि बेफोर बेबायदि जेनोबाला एसे बुंनो हागोन ना
औ दड्रेस होननानै बुङोबाथ' मा गासैखौबो गाननायानो जाफ्रामो मानो होनबा सिख्लाफोर बा आइजोफोरा बांसिनखौनो ओ गासै बिथिंनि ड्रेसखौनो गानो होननानै
ओम मोनथिखायो बयबो नङा होमबा
जेरै सर्टस बाबो बा जिन्स
औ औ स्कार्ट औ बिदिनो गावबा गाव ट्रेडिसनेल
ओमफ्राय ओ कुरटि बा सालवार बेफोरबादि गासै बिथिंनि ड्रेसखौनो गाननाय जायो
औ औ थिगानो मोजां माने ओ समजों लोगोसे माने नांगौ आरो गासिबो द्रेसखौ‌ दा‌ मा होम बा जेनोबा बिदिनो माबाफोर अकेसनफोर जाबाय दा बेफोरावथ' बांसिन मानसिफ्रा गावनि हारिनि मोजां मोनाय ड्रेसखौ गानो बांसिन आरो बहाबा दावबायनाय बा थांनायफोरावथ' जेनोबा दा बेफोरनि द्रेसखौ गानो आरो
औ एसे सुबिदा बायदि
औ गावनि कमफर्टेबोल बेफोरबादि बिदिनो गाननाय जायो आंबो माने जिन्स लंपे फोर गानो आरो बिदिनो फरमेलबो लंपेन्ट सार्ट बिदि सुट माने गाननाय जायो आरो बिदिनो टि सार्टफोर
ओम
ओमफ्राय बाइक सालायबोला बा गोजानाव थांबोला जिन्सफोरखौ बाननाय जायो आरो बांसिन।
ओम
बहाबा ट्रेकिंफोर खालामबाथाय जेनेबा बेफोरनि ड्रेस फोरखौ गाननाय जायो। ट्रेकफोर स्पर्टनि ओमफ्रायथ' बाखि जेनेबोला मिथिं माबाफोर प्रग्राम बुरजाबोला बिदिनो गामसाफोरथ' गाननाय जायो आरो। औ हारिनि सिनायथि हिसाबै आरो बिथिं आर'नाइफोर लाबाय बा अवेचकर्टफोर गानबाय बिदि आरो। माने आरो आं ओरैनो थानाय समावबो बिदिनो गामसाखौनो गाननाय जायो आरो माने कम्फरटेबोल नाङो माने गामसा गाननानै थानो। गोदोनिफ्रायनो माने एसे गानबोनाय नालाय माखासे फोरा माने बिदिनो गुबुन गुबुन गानो सोरबाया टावेल गानो सोरबाया बिदिनो गावबाय गावबाय माने
औ
ओमफ्राय नोंथाङा मा मा दख'ना बेफोरबायदि नामफोरखौ एसे बुंनो हागोन नामा माबायदि बि नोंनाव दङ दा बर्थ'मान माबायदि गानो नोङो मा मा
दख'नायाथ' गोदोनिफोराथ' आलदा जायो नालाय ओमफ्राय दानिया आलदा जाजोबबाय। माने गोदान मर्दान
नामफोराबो सोलायजोब्बाय औ औ आं मिथिनायावथ' माने बारा मिथिया नाथाय आंनाव जि दङ बेखौनो खिन्थानोसै आङो औ ओ ओरैनोथ' गोदोनिफोरा आगर गुबै थायोमोन। औ औ ओमफ्राय बिदनि दङ आगर गुबैबो मोनफा मोननै दङ। बा
ओमफ्राय दानिफोरा लफाय दङ। एफ एन एफ ओमफ्राय बिबार दख'ना।
औ औ
बेफोरबायदियानो दं आरो दंनाया
औ औ मोजाङानो ओमफ्राय बे मेसिनाव दानायखौ साबसिन मोनोना ना आखाइजों दानायफोरखौ मोजां मोनो गाननो?
मेसिननिफ्रायथ' आखाइनिया साबसिन जायो मानो होनबा
आखाइजों आरामनो दांनाय दांनाय दानाय बायदि जाया नालाय बिसोरनिया औ औ ओमफ्राय बे माथानि आरोना बेयो माने साबसिन जायो। औ औ जेब्ला नोङो बेखौहाय खनथाम खनब्रै नोङो गानबाय थागोन माने सुनाय जाबाय थागोन ओम अब्ला बेयो साबसिन जालांबाय थायो माने।
ओमफ्राय आलदाफोराथ'
फोरथ' मास्राइसबो लागायनाय थायो नालाय बारा मोजां जाया। उम उम उम उम नंगौ।
औ
माने आखाइनिजों दानाया माने एसे जोरसिनिबो नामा ना
औ आखाइनिया जोरसिनोबो बेेलुबो बांसिन
औ मेसिनाव दानायखौ दाना जेराव मेराव मोनो नालाय ओंखायनो मानसिफ्रा बेफोरखौ बांसिन बायलाबायनो नागिरो ओमफ्राय आखायजों दानायाथ' दाना एसे रेट जाबाय नालाय नंगौ नंगौ नंगौ ओंखायनो माबायो मानसिफोरा उम थेगानो दा आरो आखाइजों एसे टाइमफोराबो माने एसे लायोना बांसिन बांसिन लायो खस्थ' बारा दा इफोरावनो बेसेनफोराबो एसे बारा जायो आरो आखायजों
औ
दानायफोरा ' मोजां जायो होननाय खोनायो आरो नङा होनबा माखासे मिस्टेकफोर जाबाबो बेखौ सुद्रायनो हायो ना आखाय आखायदों दानाय नालाय मेसिना औ आरो माखासे दख'नाफोरखौ आं एसे एसे ओलोद होननाबो अजन थानाय होननाबो बुंनाय खोनायो माखासे आरो जें माबायदि माने बेफोर बे माबाया आरो बे माथानियानो गिलिद जायो माने औ माथानियाहाय मार होनानै दानाय जायो नालाय
बेयो माने फुरा हेभि जायो
औ औ
ओमफ्राय फार्स्ट टाइमावहाय फुरा ख्राव ख्राव माने गोरान बोरैबा बिदि जायो आरो गाननो खस्थ' जायो ओमफ्राय बेखौ नोङो खनथाम खनब्रैसो गानबाय थाबाथाय
आराम जालांसिगोन ओमफ्राय जिेसेनो सुयो एसेनो मोजांसिन गुरैसिन जालांसिगोन गाननो औ बिराद जोरोबो बिदिया गारजिबो जाया थाबनो
कालारबो ओंखारा बे मेसिननिफोराथ' खायसे खायसे कालार
खालार ओंखारो थाबथाब गाज्रि जायो ओमफ्राय सुबानो सय थाङो औ बिदि जाया माने माथनिफोरा आराम जायो मानोना आरो बै इनदिनिफोराबो औ दाना माने गोबां बिदि गाबनिबो मोनो आरो दा मेसिनफोराव दानायफोराथ' माने गोबां गाब बिदि मोननो हायो गावावनि स्किनजों मिलायनाय बेफोरबायदि दख'नाफोरखौ बायनो हायोसै आरो सिगांथ' एसेबां कालार गाबफोरा माने एसेबां एभेलेबेल नङामोन दाागोन ' गोबां बिदिनो माने गाबफ्रा एभेलेबेल जाबाय मा रोखोमनि दख'ना नांगौ बेफोरखो मोननो हायो आरो
उम उम
दा खिन्थु बेफोर आखाइजों दानाय बेफोर हुदाफोरखौ आं सानो बि माने एसे सोलोंना लानांगौ आरो दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माने एसे नलेज हिसाबै जेनेबोला नङाब्लाथ' उनाव बिसोरथ' बोराय बुरि जालांगोन दा सोर दाबावगोन आखायदों औ आदसा गोमालांगोनाव निसय दा सोलोंना लानांगौ आरो जायफोरा माने बेखौनो दानानै जेनेबा न'खर जागोन बे नङा। नाथाय जायफोरा इन्टारेस्टेट बिसोरो माने एसे सोलोंना लानांगौ गियान हिसाबै। सानसे समावथ' बेयो गोमागोन नालाय मानो होनबा मेसिनफोरानो दायो माने गोबां जाबोबाय आरो मानो होनबा मानसिफोरा स समनि माबाखौ नायो दाना सम जेनेबा मोनसे जेनेबा आखाइजों दानायाथ' गोबां सम नांगौ। जायो दा बेफोराव आरो रांफोरखौबो एसेबां जेनेबा साफिसियेन्ट मोननाय जाया मोनब्लाबो फाननानै। दा बेफोराव माने मेचिनावथ' थाब जायो नालाय।
उम
बेफोराव माने मानसिफोरा सोलायलाङो आरो।
उम
दा बेनिखायनो बेफोरखौ सोलोंना लाबोाला एसे गियानफोरा थागोन। आरो उननि जोलैफोरा माने बेबायदि दायो होननानै फोरोंनो हागोन आरो। आं सानो बेबायदि
नंगौ नोंथाङा माने थिगखौनो सानदों।
आरो जोंनि हारिमुखौबो लाखिनाय जागोन बियो। मोनसे मोजां माबा जागोन नङाब्लाथ' जेनेबा सोरबोला जोंनि न'खरावनो दानाय लुनायखौ जोंनि इयुननि फैबाय थानाय खुदियाफोरा नुवाब्ला बेफोरखौ मिथिनाय नङा।
औ
न'खरावनो दानाय लुनाय नुयोबोला माने एसे मिथियो आरो दा जेरै जों नुबोबाय दा बेफोरनि सोमोन्दै मिथियो मुंफोरखौ मोनथियो। बिदि आरो दा दा' बिदिब्ला जोङो जोंनि सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै बेयावनो। ज औ दे गोजोन
औ गोजोन्थों